अनना
औ नोंथांआ दायो मा खालामगासिनो दङो नोंथां
आं दङ ओरैनो जिरायनानै नोंथांआलाय
औ आंबो इदिनो न'आवनो दा अखा हाबाय थादो नालाय आंबो न'आवनो ओरैनो न' सिङाव जिरायनानै दङ ओ होमबा नोंथांआ फ्रियै दंब आ माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव माने रायलायनो होननानै आं नोंनिसिम कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
ओ आं फ्रियैनो दं दे नोंथांआ मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों
ओ होमबा जों माने अर अरनि सोमोन्दै सावरायनोसै एसे अरा जोंनि माने जोंनि खामानिआव मा खामानिआव बाहायनाय जायो बा बिदिनो आरो अरजों अरनि गेजेरजों जों जोंहा मा खहाफोर जायो बेफोरजों माने एसे बेफोरनि बागै सावरायसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथांआ अरनि सोमोन्दै सावरायनो होन्दों ना होनदों सावरायनो हागोन दे जागायदो आं जागायग्रोनि ना नोंथांआ जागायग्रोनि
ओ होमबा आंनो एसे आंनि माने आं रोंनायखिनिखौ नोंथांनो एसे बुंगोरोलांनोसै आं होमबा नोंथां
औ जागोन दे बुं आं खोनागासिनो दं फोरमायदो दे नोंथां
औ जों बुंनो थाङोबाथ' जोंनि अरा माने गोबां गोनांथि माने जोंनि थाखाय बुंनांगौ जायो जोङो माने बुंनो हायो जों औ जोंहा माने सुबुंनि जिउआव अर गैयाबानो औ सुबुंनि जिउआव माने जोंहा सुबुंनि जिउआव अर गैयाबानो जोंहा जिउ गैया होनना बुंनो हागोन जों जायखौ जों माने अरजोंसो सबखौबो खालामनानै जायानो हायो नालाय जों जायो नालाय बुंनो थाङोबा जोङो अरजोंसो इदिनो ओ ओंखाम संनानै जायोबा इदिनो ओंखाम ओंख्रि बायदि बायदि रोखोमनि बुस थु मुवा बेसादफोरखौ जों माने ओंखाम ओंखाम माने अरजों जानायखौ जों जायो आरोना नोंथां जों बिदि अर फोरजोंसो संनानै जायो नालाय औ सुबुंनि जिउआ डायरेक गोथां बुस्थुफोर जाबा जों बेमार जानानै थबै माने जिउ खहा जानायखौ जों नुनो मोननाय जा जायो नालाय जों माने अरफोरजों जानायखौ जों बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबोथ' अरा जोंहा अरा बेनि अनगायैबो जोंहा खहाखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ना नोंथां ओरै खहा औ खहाखौ बुङोबा जोंहा ओरै मा होनो दंफां लाइफांफोरा इदिनो अर नांबयबायायनानै बेफोरनो बारि इदिनो बारि बागानफोरब इदिनो हाग्रा बंग्रा जायगा फोराव जों गोबां अर नांनायखौ जों खोनानो मोननाय जायो दाथ इन्टारनेट जुग ओरै गोबां जौगानाय जुग नालाय जों बिदिनो मबाइलफोरावनो ओ बेफोरबायदि निउसफोरखौ जों माने ओ सम सम बिदिनो खोनानो मोनबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ना नोंथां बिदि अनगायैबोथ जोंहा जा न'फोराव बाहायनाय गोबां बुस्थुफोरानो जों माने अरजों बानायनाय होननानै बुंनो हायो आरो ना नोंथां नङा होमबा नोंथां जों न'आव माबा मोनसे बानायनाय बुस थु बुंनो थाङोबा इदिनो जों प्लास्टिकनि बुस्थुफोरखौनो बुङोबा जों गोबां इदिनो प्लास्टिकनि बुस्थु थायो जेराव जों बेफोरखौ गलि होनानै अरजों बानायनायखौ जों नुनो मोननाय जाया होमबा नोंथां औ औ बिदिनो औ जों बिदिनो माबा मोनसे मुवा बेसादफोर खालामनो गोनां जायोबा जों माने बेफोरखौ आवलि होनानैसो जों माने मोनसे ओ मा होनो इदिनो मोनसेबो मुवा बेसाद खालामग्रा माबा इदिनो थायोना ओ बेफोरजोंसो जों माने बेफोराव होनानैसो जों माने बेफोरखौ बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो माने प्लास्टिकखौ जों अरनि गेजेरजों गलि होनानै आ बिदिनो बुङोब्ला आरो जोङो लहा इदिनो लहाखौथ जों गोबां खामानियाव बाहायो नङा होमबा जोङो जेरै दा औ बे फुदुंनायनि अनगायैबो जोंहा दा न'फोराव थायो जे सिखा रुहा ओ ओमफ्राय इनि अनगायैबो जोंहा बिदि खदाल बायदि रोखोमनि माने मु ओ मुवा बेसाद इदिनो जोंनि सुबुं जिउआव खामानि होनाय बुस्थु फोर माने जों नुनो मोननाय जायो आरो जायखौ लहा होननानै जों बुङो इनि अनगायैबो जोंहा बिनि अनगायैबो जोंहा ओरैबायदि न'फोराव जोंहा फारसेथिंफ्राय लाना बुङोबा जों खिरखियावबो लहा होयो ग्रिल थायो न'फोराव बिदिनो आरो रडफोरखौबो जों माने ओ मा होनो अरनि गेजेरजों बानायनायखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो माने अर जोंनो बानायो होननानै बुंनो हायो आरो जोङो नङा होमबा नोंथां इदिनो दारिमिन गिदिर औ बिदिनो दारिमिन गिदिर गिदिरफोराव जायो जेराव बिदिनो अरनि गेजेरजों जों गोबां इदिनो लहा बा मुवा बेसादफोर खालामनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो जायखौ जों सुबुंनि जिउआव माने दैलि इउस होननानै बुंनांगोन आरो ना दैलि इउसनि थाखाय जों ओ देलि इउस बुङोबाथ जों दा नै साराय थौफोरा जोंनिथ नांगौ जानायबा बिदिनो कुकार हमना ला दानि थ जौगानाय माबा मुगा नालाय जों कुकारफोरखौबो बुङोबा जों
बेनि अनगायैबो जों माने अन्थाइखौ जोङो सिगां माने अन्थाइखौ माबोरै दिहुनदों बेनि सोमोन्दै गोदोनि दिनावथ अर होननाय बुस्थुआ जोंनि सिगाङाव गैयामोनना जेनेबा जों जेबां सुबुङा जे जि टाइमाव माने मोनसे टाइमावथ जों हाग्रायावसो जिउ खुंबोदोंमोन बै समावथ जोंनि माने माबायाव अर गैयामोनना अरा सिगां माबोरै जोनोम जाग्रो दों बेयो जेनेबा ओ अन्थाइजों अन्थाइ हुनानियाव जेब्ला बिदुं मोनसे अरखि जोंफ्रु जोंफ्रुदोंमोन बेनिफ्राय जोंनि गेजेराव माया अरा सोमजिदों जोङो अर खौ माने जोङो गोबां रोखोमाव बाहायो नोंथाङा थिगखौनो बुंदों प्लास्टिक बायदिसोरो बिनि अनगायैबो जों माने अरखौ जोङो माने दानि दिनाव जोङो मा माबोरै मोननाय जायो दानि दिनावथ' गोदोनि बायदि अन्थाइजों हुनो हुबाय थानायनि टाइम गैया बा जोंहा माबा मोनसे गुदुं गुवायाव देनानै बिदि अरखि माबानायनि सम गैयाना। जोंहा जों माने गोदोनिफ्राय जों गोबां माने सिगां आवगायबोबाय बिनि थाखाय जोङो माने दानि दिनाव जोङो अरखौ मोननो थाखाय जों मा खालामो जेनेबा जों माबाफोर बनफोराव फोनांनो बा माबा मोनसे सावनो थाखायबा जोङो बनाव अर जोंहोनो थाखाय जों मा खालामो जेरै जोंहा सलाय होननाय दं बेयाव माने बेयाव बारुत होनाय दं आरो बेखौ माने गनाव माने बे ओरैजायबो मोनसे ओरैजायबो मोनसे बेखौ माने हुथ्रोदोबानो जोंहा मा? अर सोमजिखाङो आरो बेनि अनगायैबो जोंना माने माखासे लाइटारफोर जाय माने पेट्रल बायदि सिङाव थायो बेखौ माने जों मोनसे सुइस सोबानो माने बेनिफ्राय अर जोंखांनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो जों माने जों जायफोर गेस सिलिन्डारफोर बेफोराव माने माखासे गेस जायजों माने अर जोंखाङो बेफोर गेसखौ माने जों अन खालामोब्ला जों ओंखाम संनो थाखाय बा माबा मोनसे संनो मोनहोनो थाखाय जोंङो मा खालामनो हायो जोंहा गेस गेसजों लोगोसे जों मा मोनो गेस लाइटार बेयाव माने अरखि फिसा जोङो। बेजोंनो जै बै गेसाव माने नाङो बेयो मा जाखाङो अर जोंखाङो। नङा होनबा आरो नोंथाङा बुंदों लहा बायदिसिनाखौ बानायनाय जायो नोंगौ माने जोङो लहायाथ' जोबोर गोरा बुस्थु नङा होनबा बेखौ जोङो मा खालामो? अराव गोबाव माने सावोब्ला जोंना मा जायो लहायाबो जोंना अर खि जानानै माने जों जेरै गोसो माने अरनि गेजेरजों जोङो माने जा महराव महर होनो गोसो बिदि महर होनो हायो नङा होनबा?
औ औ नंगौ
आरो जोङो माने गोबां रोखोमनि मुवाफोर जेरै पेट्रल डिजेल बायदिफोरखौ जों माने बेयाव जों अर बा जोंब्लिब गारनानै होयोब्ला जोङो बेखौ बिनिफ्राय मा जोङो अर आरो जों अरखौ माने ओंखाम जानाय जानायनि नि थाखाय बा ओंखाम संनायनि थाखाय बा फोमोननायनि थाखायल' बाहाया। बेनि अनगायैबो जोङो जेब्ला गोजां बोथोराव माने गोजाङो अब्ला जों मा खालामो
औ औ
माने ज' था माने बन्थ' बुथुमनानै बेफोराव माबानानै ओ सं माबानानै अर्स फोजोंनानै जोङो माने गोजांनायनिफ्राय रैखा मोनो। आरो जोङो जेनेबा अरखौ माने मोजाङै बाहायाब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि खहाफोरबो जानो हागौ जेरै जों दानि दिनाव माने गोबां रोखोमनि माने नेवसि नेवसियो आरो मानसिफोरा माखासे जों सांग्रां थानांगौ बेफोरखौ नेवसिनायनि थाखाय जोंहा माखासे जाब्रबथायफोर जानाय नुयो बेनि थाखाय जोंहा जेनेबा माखासे जिउ खहा सुबुं खहा माखासे सम्पतिफोर खहा बेफोर अरनि थाखाय माने जोङो खहाबो जानाय नुनो मोनो मानो होनबा अरा माने गिख्रंथाव महरबो लायो आरो। नङा होनबा जेब्ला माने जोङो अरखौ जोङो खालि जों जों गासिबोखौ माने सेवहांगार खालामनो हानायनि गोहो दङ अरनियाव। नङा होनबा जेरै जोङो खैलाफोर खामखोन्दाफोराव माने जोङो एसे अर सावनानै होब्लानो बियो ब्ला ब्ला जोङो बा गोजोन गोजों माने बिजों माने जोंनो सोरांहोयो अरा नङा होनबा? जोंनायजों लोगोसे बियो सोरांबो होयो जोंनो जेनेबा सां खालामनो जेनेबा जों बबेबा खोमसि जायगायाव जों थायोबा मोनायावथ' जों जे जेबो नुवा नङा होनबा? अब्ला जों जेब्ला अर सुयो। अब्ला जोंहा मा जायो स्रां आरो जों मुवाफोरखौ मोजाङै रोखा नुनो हायो। अरनि जोहै नङा होनबा? आरो गोदोनि दिनावथ' जोंना मा गैयामोन कारेन्ट गैयामोन ना। अब्ला जों मा खालामोमोन अरखौ माने दुवार बा लेम्पफोराव माबानानै जों गोदोनि समाव लेखा फरायनायाव बा लेखा फरायनो थाखाय बा माबा मोनसे नुनो थाखाय जों गोदोनि समाव बाहायोमोन नङा होनबा गोदोनि दिनाव जेब्ला मोब्लिब गैयामोन आरो बेनि अनगायै जोङो जेनेबा गोबां रोखोमनि आइजेंफोरखौ नोंथाङा बुंदों प्लास्टिक बायदिसिनाखौ सावनो थाखाय थाखायबो जों बाहायनाय जायो जेरै जोंहा दाखोर दाला जों माबाफोर मैला बुस्थुफोर जायोब्ला जों मा खालामो बेफोरखौ मोनसे जायगायाव बुथुमनानै जोङो माने बेफोरखौ माने अराथ' गासिखौबो फोजोबस्रांनो हायो नङा होनबा? आरो बेखौ जोङो बेखौ जोङो सावनानै फोजोबो आरो जोंहा मा खालामो जेनेबा जों अरखौ मालाबा मालाबा जों खोमोरनांगौ जायो अब्ला जों मा बाहायो। दै दै। बिनि बिनिजों लोगोसे जोङो ओ बालाफोरबो बाहायो नङा होनबा? अरखौ फोजोब माने फोजोबनो थाखाय आरो खोमोरनो थाखाय औ। आरो जेनेबा जोङो माखासे मा माखासे बबेबा गिदिर गिदिरफोरावथ' जों माने अरखौ दैजों खोमोरनो हाया बां सिनसो जोङो नङा होनबा माने गोबां बुरजा नाङा अब्ला बेयो मा जायो माने बांसिनसो माने खांलाबसिनो नङा होनबा? अब्ला जों मा खालामो मोनसे गि गेस जोंहा अर खोमोरग्रा दं बेजों खोमोरनायबो नुनो मोनो आरो नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नोंथाङा नोंथाङा थारैनोथो बाथ्राखौ बुंदों जों अरखौ खबरनो थाखाय जोंहा बिदिनो दैल' नङा बिदिनो गोबां मुवा थायो जोंहा बिदिनो
औ।
दाथ' गोबां जौगाबोनाय हाद नालाय दा माने जौगाबोबाय नालाय गासैबो हादोराव दा बिदिनो अर खोमोरग्रा गेसफोर जों थानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। औ नोंथाङा माबाखौ बुंनो नागिरदोंमोन।
औ माने आं बुंबावनो सानदों आरो जों माने अरखौ माने जोङो जोंनि देहाखौ जेब्ला जों मानसिया थैयो अब्लाबो जोङो माखासेफ्रा फोबो माखासेफ्रा सावो अब्ला जों बेयाव माने दंफांफोर बाहायनानै माने जोंनि देहाखौ फोजोबस्रांनो थाखायबो माने खोमोर होनो थाखाय माने हांगार खालाम खालामनो थाखायबो जों हाथफ्ला खालामनो थाखायबो जों माने बाहायनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे अरा माने स्रां खालामनायजों लोगोसे फोजोबस्रांनायनि गोहोबो लाखियो आरो। बिनि थाखायनो आं सानो अरखौ माने जेसे हागौ जों सांग्राङै बाहायनांगौ मानो होनब्ला बियो जों बिनि बियो जोंनियाव खामोब्ला माने जोंनि देहाखौ गोबां खहा खालामो। मानो होनबा अरा एसे नांबानो जोंनियाव आलौवो नङा होनबा? बेनि आरो थिफुयो।
नोंथां औ नोंथां होमबा समाबो समाबो जाबाय जोङो माने जोंनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ गोजोननाय। थाबाय दे नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय।